अ मा
हेलौ अ दङ ओरैनो जिरायनानै।
देहानि बागै नोंनियाव एसे सावस्रिनि बागै माबा फोरमायजानो लुबैदोंमोन आरो आं बाथ्रा।
अ ओम। सावस्रि होनबाथ' जेनेबा ओ जोङो
माबायदिहाय मोजाङै ला खिनांगौ जेनेबा माबायदियै थानांगौ।
फोरमायनो हागोन दे।
दाथ' जा फुं माने फुुङावनो सिखारनानै फार्स्टावनो फुं फुङावनो सिखारनानै
उम दैलि लों दै लोंनांगौ आरो फार्स्टआवनो देहा सावस्रि मोजां लाखि नो थाखाय दैयानो माने मेन नालाय माने दैयानो मेन नालाय मानसिनि थाखाय दै नङाबानो मानसिया थांना थानो हाया।
बेनिखायनो गिबियावनो दैखो माबा ग्रोनांगो ओरो नोजोर होग्रोनांगौ माने दै माने फुङावनो फुङाव जेसेनो हायो एसेनो थाब सिखारनो नाजानांगौ आरो।
उम
दा फुङाव सिखारनानै दैफोरखो दै गो गो लोंनांगौ माने हायोबा खौ गुदुं गोदौ होनानै लोंनांगौ आरो दैखौ मोजाङै माने दैफोराव माबा थायो नालाय अ दै गुदुंदोंबा साबसिन जायो आर' माने दैयावबो गोबां बिजानु थायोना। माने बांसिन बेरामफोरा दैनिफ्रायनो सोमजियो आरो। मानसिनि देहायाव माने दैनिफ्रायनो बांसिन सन्देरो आरो। ओंखायनो माने दैखोनो मोजां नोजोर होग्रोनांगो आरो। मोजां लाखिनो थाखाय। आंनि बायदिबा आरो।
उम आनिबायदिबाबो जेनेबा औ। उम।
ओमफाय फुङाव आरो ओमफ्राय सिखारनानै दैफोर लोंखांनानै नोङो बियामफोर खालामनो हाबा मोजां उम टाइम समफोर थायोबा। ब्याम खालामनो आरो बेयाम खालामनो बायोबा बो जेनेबा थाबाय एसे थामजि मिनिटफोर थाबायबा मोजां आरो
मोजांसिन आरोना जोंहानिया
एसे माने मिथिंगायारि बारखो जाबा मोजां आरो मोजां। फुङाव आरो मोजां बारहावाया गोग्गो जायोना उम ओमफ्राय उनाव आरो थांनानै फैबा आरो न'आव फैफिनबा थाबायखांनानै फैबा गोलोमोना थाबायबा गर'मो ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो ओ माने जानायफोरखो मोजां ङै जानांगो आरो नों फिथाइ सामथाइ जायोबाथ' बांसिन मोजाङै लाखिनो हायो देहाफोरखो।
लाखिनाय जायो। मोजाङै थानायनि जेनबा नआव थानायनि गेजेरजोंबो जों बेमार आजार सोमजियो आरो ना ओंखायनो
औ औ औ उम।
अ अ। ओमफ्रायथ' नोङो जेनेबा दाथ' दुगै नोंथ' नोंनि देहाखो साफा लाखिखानांगोनना साखोन सिखोनै। उम माने देहायाव आरो अ देहाया मैलाबानो अ बेमार फोरा अ औ नोंगोदे बेमारफोरा अ आरो जि जोमफोरखौबो नोङो साफा सुफा अ जि जोमफोरखौबो साफा सुफा लाखिनो गोनां माने सुनानै गाननांगौ आरो माने। मैला-मैथा गानबा आरो बिनिफ्रायनो बिजानुफोरा हाबोना मानसिनि देहायाव।
उम।
उम जि फोरखो जेनेबा ओ सप्तासेयाव खनै खनथाम सुना हानांगो आरो जेनेबा बिसना बग्राफोरफोरखो जेनेबा।
बिदिबाथ' जेनेबा दिनै दिनै उन्दुनायखो ओं उम
उम सानफ्रामबो माने गाननानै गोलोमखायो नालाय सानफ्रामबो सुनाय जायो आरो सा
ओम बिदिनो ओमफाय फिथाइ सामथाय जाबा मोजां आरो जेनेबा मैगं थाइगंफोराबो
दानिया मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो गोबां बेमार सोमजिग्रा जाबायना?
हासारनिफ्राय बुहुद‌ बानायोना दानिया नयाव गायनायफोराबा एसे गोबोर जेनेबा बुहद मोसौनि गोबोरनिफ्राय बानायनाया एसे आलादासिन जायो। मोजांसिन देहानि थाखाय ना आब'।
औ औ माने बाजाराव बायनायफोरा आरो बांसिन मुलि होनाय हासार होनाय जायोना? ओंखायनो जेनेबा न'आव मोजां
माने न'आव गायनायखो मोनबा जेबो होआलासिनो मोजां बे खो मोनजाबा मोजां जायो आरो देहाफोरा।
जोंङ सनो जोङो ल मेडिसिनफोरखौ बाहायनांगौ नोंनि मतेबा आब'?
हा
लोमजाबाय खिनाय जाबाय गुजुनाय जाबाय बेफोरबायदि जो मेडिसिन बाहायनांगोन ना मिथिंगायारि मोननाय बेसाद बाहायनांगोन।
अ आंनि आंनि बादि ब्ला आंनि बायदिब्ला मिथिंगायाव मोननाय माने बेसादखो बाहायनाया साबसिन आरो।
बिदि माने बा माबायाव बिदि बाहेराव माने बायनानै मोननाय मुलिफोरनिसाय।
ओह बिदि न' न'फोराव बारिफोराव खांथिंनानै बानायनाय मुलिफोरखो माने मोजांसिन मोनो आरो आङो माने दा जेरै गुजुनायफोर जाबा आरो थुलुंसिफोरजो माने बेरे मोदैफोरफोरखो लोङोना मानसिफोरा। अ होमबा गुजुनायफोरा मोजां जायो ना?
नों लोंफेरगोना लोंफेराखय?
लासै खोनादो नोंनि रायलायनायखो
सम मोनाबा बिदिनो मुलैफोर फारमासिनिबो बाहायनाय जायो आरो मालाबा ओमफ्राय मालाबा बिदिनो सम मोनबा बानायना लोंबाय
अ उदैफोर साबाबो माने गोदोथ' गोदोफोर उदैफोर साबाबोथ' इदि बा आगोलथ' मुलिफोरफोरखोनो बायना मोनखायामोन ना डक्ट'रफोरबो गैयामोन सिगाङो होनबाना न'नि फोरखोनो बाहायोमोन आरोना बारिफोराव खांथिंना मोननायफोरखौनो।
मानि मुनि फोरो ओरै सोर जाबा उदै सानाय मोजांसिन आरो। अ समाव सम जाया जायियावबो जायो बायदि सानो आरोना मा बुङो आब'।
नंगो दे
दाना जोङो नै फुख्रि नाफोर जाबाबो ना बेदर जाबाबोथ' जेनेबा माबा मोनोना जेनेबा प्रटिन मोनो होनो खिन्थु ना बेदर जाबाबोथ' ना बेदरफोराबोथ' दाना बांसिनानो बेदरफोराबो दाउ बेदरफोर दाउफोराबो खौ बांसिन बिजि आरि होननानै बानायनाय सोना ना दावदै फोर जाबाबो दाउदै जानोबो दाउदैखौबोथ' माने मानसिफोरा दावदै बुरजा दैथो होननानै बिजि होनानैसो दैहोयो दानिया
उम
माने गोदोनि बायदि बिदि मोनला आरोना गोदो गोदोनि आरो फ फुख्रिफोराव ना फिसिनायाबो माने मोजां मोनो आरो जाबाथाय दाथ' आरो फुख्रिफोरावबो हासार आरि होनानै बिनो बांसिन बेमारफोराबो सोमजिनो हमबाय
दा जोंनिआव जेनेबा गावबा गावनिनो फुख्रियाव हगारनानै जानो हाबा साबसिन आरो बायनायनिफ्राय मा
अ अ अ
उम न' न'आव फिसिनाय फिनायखौथ' जों हासार होआ नालाय जोंनो जायो
खोनायाखै
होनबा बिदिनो आरोबाव जेनेबा मबाफोर बुंजाबावगोन नामा होनदों
बुंजायो बुंनोथ' गोबां खोथा दङ अ दा नोंबा मानि बागै मिथि होननो लुगैदो दा नोंनो मानि सोमोन्दै खिथानांगो आङो
जों जाखौ मिथिनो लुबैदों बिखिनिखौ सोंबायानो
अ
जानायनि बागै खिन्था जायो माबायदिहाय जानाय जायो बे मैगं थाइगं
थायगं‌
माय हथार होन सखायो
हा
ओंखाम फोरखो जों जेनेबा जाबा देहायाव मोजांसिन जागोन ना माबायदि माबानि जानांगौ मोनसे माबा थायोन
अ जानायफ्रा अ जानायाथ' जेनेबा जानायखो माने गारजाया आरो जानायाथ' टाइम टाइम जाखानांगोन। सम सम जा जानांगोना जानायखौ जेनबा फुङाव जाबाय सानजुफुफोरावबो एसे जाजायो बांद्रायबो जाजाया सानजौफुआव। ओमफाय मोनायाव जानांगौ आरो मोनायाव फिन मोनायाव मोनानिखो मोनानि जानाय आदारखौ गारजाया माने।
अ सानाव अ सानाव जायाबाबो अ बांद्राय सा लोंनायाबो देहानि थाखाय मोजां नङा आरो ओरैनो माब्लाबा माब्लाबा लोंनाया जेबो नङा गाइखेरफोरखौ लोंजायो आरो गाइखेर थालिरफोरखौ जाजायो
ओमफ्राय जानायफोराथ' दा ओ बिदि माबाफोराथ' जेनेबा बादामफोरखौ जानो होयो डक्टरफोरा
गोरान बुस्थु ओ बादाम गोरान
अ बादाम काजु अ इफोरखौ अ बेखौ जानो होयो अ
फोरखो जानांगो खायसेनि थाखायस बेफोर जबोद मोजां नु मोनो आरो
अ डाक्टरफोरा बिफोर
दा जोंबोथ' एफा माने मिथिनाय नङा ओरैनो जि मिथिगौ बेखौ बुंबाय आरो।
बांद्रायबो माने गियान गैया नालाय आंनावबो।
गोजोननाय थाबाय।
अ आंबो खोन्थानो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो जि खिनि रोंगौ इखो आं नोंनो खोन्थानाय जाबाय। अ दे होमबा दे अ दे।